अ खोना
औ खोनादोंना नोंथाङाबो?
औ औ खोनादों
हेल' नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां। नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना औ। आयदायानो जाहैबाय जेरै दाउ अमा फिनानै जोंनि बर' आइजोफोरा एबा बर' हारिया एबा गुबुनानो जा जेरै माबायदि माने रां आरजियो बेफोरनि बागै आरोना नोंथां। औ जेरै जोंनि बर' सुबुंफोरा दानिफ्रायल' नङा गोदोनिफ्रायनो जोङो मा जोङो मोसौ मैसोजों लोगोसे दाउ अमाखौबो फिसिबोफादों आरोना आरो बर'फोरा लाफाबोदों आरोना जेरै जोङो न'आवनो दाउ लानानै जोंनि जेरै नांगौ मुवा जेरै बेफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हादों आरोना जेरै बर'फ्रा जौ औ जौ फाननायजों लोगोसे जेरै अफ्रिफोरजों जोङो अमाफोरखौ फि फिसिनानै बेफोरबायदिनो जेरै अमा फिसा होनानै माखासे बेफोरबायदिनो गावनि न'खरखौ आयजोफोरखौ माने सामलायनाय नुदों आरोना आरो हौवा माहारि गैयै नखरफोरावबो जोङो बेफोरबायदिनो दाउ अमा लानायजों लोगोसे जोङो न'खरखौ गावनो गाव सालायनाय नुबोदों आरोना औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बेफोर जो बेफोरजों जोङो माबायदि माने रां आरजिनो हायो आरो न' खर सामलायनांनो हायो
औ हागोन नोंथां जोङो दाउ अमा फि सिनाय होनोब्ला नोंथां जोङो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्लासिम बर'फ्रा सुबुं सोदोमस्रि माने जोनोम जाबोदों जेब्लानिफ्रायनो जेब्ला समाज दाबोदों बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा दाउ अमा जिब जुनारखौबो जोङो न'आव फिसिनानै जोङो गोबां बिबाङाव जों खामानि मावबोनाय जों नुदों आरो नोंथां जेरै दाउ अमाखौ थ' जों फिसिबा जेनेबा जोङो गोबां इमान रांनि गोनांथि जाया आरो नोंथां। गोदोनि आदबजों फियोब्ला आरो नाथाय नोङो दिनै गोबां मानसिफ्रा जोंनि मार्केट लेभेलाव बा फालांगि लेभेलाव जुदि लायोब्ला नों गोबां नों रां नांगोन जागोन नोंथाङा जुदि गोबां फियोबा आरो जेरै दाउखौ जोङो न'खरफ्रोमबो बर'नि न' न'खरावनो जोङो दाउखौ नुयो जानो थाखायल' जों बर'फ्रा दाउखौ फिया नङा होमबा गोदोथ' जोङो दाउ खौ जानो थाखाय न'आव जानो थाखाय एभलेबल थायोमोन नङा होमबा आथिखालाव जोङो बे बेफोरखौ जोङो बाजार बा फालांगि लेभेलाव लांनानै जोङो फाननो हायो नङा होमबा? दिनै बुंनो थाङोबा लकेल दाउआ पास्स' थाखा किल' गथायावनो नङा होमबा जुदि मासे दाउआ जुदि आराय किल' गाहाम जायोब्ला अब्ला नोङो सारि बार'स' तेर'स' गाहाम मोनो जेनेबा मासे दाउआवनो।
औ।
अब्ला जोंबो जोंबो दाउ फिसिनानै जों गोबां रां आरजिनोबो हायो आरो जोङो बर' न'खर बा जोंनि न'खरखौ सुंथानो हायो बेयो माने जोंनि न'आव फिसिजाग्रा मोनसे जिबि आरो दाउआ नङा होमबा जेखौ जोंङो इमान बारा एफाग्राब जोङो खरसा नाङा जोङो एसे एनै माइ सारलानानै होनांगोन बा नोंनि इंखुरफोरखौ नोङो एसे एनै गारला होनांगोन नङा होमबा बिदिनो बिदिनो जोङो बायदिसिना दाना फोरखौबो नों गारलानो हागोन ओंखाम खालायफोरखौबो आरो बिसोरो दाउ फोरा गावनो बाहेरायाव थानानै बिसोरो एम्फौ-एनला जानानैनो दाउफोरा देरखायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
बेयो जोंनि थाखाय ओ गोबां माने इजि सर्स आवनो जोङो दाउखौ जों फिनो हायो आरो नोंथां। जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जोङो अमाखौ जुदि फिसियोब्ला जोंनो गुन्दिनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां? जेब्ला नोङो माइ सौनानै मोननाय जि गुन्दि मोनगोन बे गुन्दिखौ जों अमानो होनाय जायो आरो। आरो जोङो बेल' नंङा जों अमाखौ फेदेरनो जोङो थास' हाग्रानि थास'फोरखौबो जों रुनानै बिफां लाइफांनि बिलाइ खौबो जों रुनानै जोङो अमानो जाहोनायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुयो आरो खौबो जों नुयो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां औ।
बिदिनो जोङो अमाजों आरो अफ्रि लोगोसे जोंनि लोंखोन्दा जखाय सेरा अफ्रि होननानै बुंङो जायखौ नंङा होमबा बेखौबो जोङो अमानो जोङो होनायखौ जों नुयो अमानो गुन्दिजों हो फानानै होयोब्ला अमाया थाब देरो होननानै बर'फोरा फोथायो आरो। बिदिनो जोंनि बर' न'खरफ्राव न'खरफ्रोमबो जों मासे नंङा मासे जोङो अमा फिसिनायखौ जों नुगोन आरो जोंनि न'खरावबो बुंनो थांबा दायो माब्रै माबा जों अमा दोङो बिदिनो गुबुननि न'रावबो मासे मानैया थाखा खायो जोंहा खालाय दैफोनखौबो जाहोनो थाखाय जोङो अमानो आदार हो-होनो हानायो। नंङा होमबा ओंखाम खालाय बा मैगं खालायफोरखौ। अमानो जों होनाय जायो आरो गुन्दैजों लगायनानै। अब्ला जों बिदिनो जोङो फिसिनायखौ जोङो आथिखालावबो नुयो आरो नोंथां दा गोबां रांबो आरजिनो हायो नों अमाखौ जुदि बुन्दि फिसियोब्ला बा बुन्दि अमा फिसियोब्ला नोङो बेखौ फिसा आजायना होनानैबो नोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां मानोना मास जे अमा बिमाया जुदि आठथा दसथा जुदि फिसा आजायनो हायोब्ला नों बेखौ बजाराव फानोब्ला बा हाथाय-बाजाराव फानोब्ला नोङो खमैनो ब्रै रोजा बा रोजा रां मोनगोन नंङा होमबा अब्ला नोङो दस था अमायाव नों सरल्लिस हाजार रां मोनगोन नंङा होमबा बेखौ नोङो तिनि माहा सारि माहायावनो मोनगोन नाथाय नों मासे अमाखौ फेदेरनायाव नोङो जेसेबां बुन्दा अमाखौ फेदेरोब्ला नोङो बोसोरसे फिनानैसो नोंङो पसिस हाजार बा बिदिनो बिस हाजार बाइस हाजार मोनगोन नंङा होमबा जायजों नोङो अमा बुन्दि फियोबोला बांसिन मुलाम्फा जायो होननानै फिगिरि आयजो बिथांमोना बुंङो आरो अब्ला नोंथांमोननि थाय दा बिदि ओ अमा फार्म बा दाउ फार्म बिदि फालायनानै फालांगि खालामनानै दोङो ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां दंङ जोंनि ओनसोलथिंबो बेफोरबा बिदिनो जेरै न'नि दाउफोरखौनो बेफोरबायदि जेरै मोनसे फार्म बेफोरबायदि न' लुनानै बेफोरबायदि दाना एबा माइफोरखौनो होनानै जोङो बुरजा बुरजा दाउ फालांगि खालामनानै जोङो न'खरफोरखौ सालायनाय एबा बेफोरबायदि नुबोदों आरो ना नोंथां आरो बिराद जोबोर खामानियावनो औ गोनांथि जानायफोरखौ जोङो सुफुंनानै लानो हादों जेरै फरायसा फिसाजोफोर एबा फिसााजलाफोरखौ जोङो गोजान गोजान जायगायावबो फोरोंनो हानाय जादों आरो बेफोरबायाददि मोनसे न'आवनो दाव फाराम एबा अमा फाराम बेफोरबायदि खालामनायजों लोगोसे आरोबाव नुबावदों जोङो जेरै जोंनि बर' आइजोफोरखौ जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुप होनो जायखौ जोङो बर' आइजोफोरा ग्रुप ग्रुप दानानै बेफोरखौ जों बेफोरखौ जयैनो फैसा लानानै जेनेबा अमाफोरखौ बायनानै बिदिनो फार्म खालामनानै जोङो आरोबाव बेफोरखौ फिनानै बेफोरखौ फाननानै जेरै रां दाहार हरनानै आरोबाव जोङो गोबां माने रां आरजिनो हानाय नुबावदों आरो ना नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोङो औ बेफोरबायदि दाउ, अमाफोर फिसिनायजों लोगोसे जोंनि बर' सुबुं फोर गोदोनिफ्रायनो फिबोनाय आरो मोसौबो दंबावो आरोना नोंथां जेरै जोङो मोसौ खौ जोङो औ मोसौखौ जोङो फिसिनानै मोसौ हालुवाफोरखौ एबा मोसौ दामब्राफोरखौ जोङो मा होनो माइ गायनाय समाव जोङो हालेवनो थाखाय बाहायनाय जायो एबा मोसौआबो जोंनो जोबोर माने मदद होबोनाय बायदि जायो आरोना थांना नङा होमबा बेजों लोगोसे जेरयाव मोसौ गाया जोंनो मोसौ फिसा जाहोनानै जेरै गाइखेर होयो गाइखेरफोरखौ जोङो न'आवनो मोनलोङो एबा बेफोरखौ जोङो फाननानैबो रां आरजिनो हायो जेरै गाइेराबो फव जोङो औ बिस थाखा थिस थाखा जेरै मोसौ फि एबा मो सौ बिमाया बुरजाबा जोङो दिनावनो दिन बेफोरबाददिजोंबो रां आरजिनो हानाय जायो आरो ना नङो नोंथां औ औ औ नंगौ नोंथां
औ
उ नोंथां औ नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो नागिरदों नामा?
औ जोंनि साइदआवबो नोंथां बुंनाय बायसा बिदिनो ओ जायफोरा ओ मोसौ बिमा दङ बिदिनो गोबां बोरमा फार्मबो दङ एबा दाउ फार्मजों लोगोसे मानोना जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालाव बिदि दाउ फार्म गभमेन्टनिफ्राय थाङो फार्म नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै मिथिला जेनेब्ला गभमेन्टनिफ्रायनो नोङो फिसाखौ दउ फिसा फिसाखौ हरगोन ब्रयलारनिखौ आरो लोगोसे बयलार जानाय दानाखौबो हरफागोन बिनिफ्राय नोङो माने नोङो जायगाल'सो होनांगौ आरो जायगाल' माने गभमेन्टनो हाखौल' हगारनानै होनांगौ गभमेन्टआनो नोंनो थिं बे माने तिरपालनि न'खौ बानायनायनि खरसा सरसा हरजोबगोन अकल नों दाउखौ फिसिनानै हरनांगौ आरो गभ बेनो मानोना मासे दाउआव नोङो खमैबो नोङो ओ माने थामजिनिफ्राय ब्रैजि रां मोनो आरो मासे दाउआव बोरैहाय मोनो होननानै बुङोब्ला नोंथां माने किल'सेयाव मासे दाउवा ओ जेनेबा पन्द्र थाखाम बिसिम बा अथ्र'थाखासिम होयो आरो मासे दाउखौ माने मासे दावउथ' सेरसेल' जायाना नोंथां मासे आराय किल' जागोन मायाबा थिन किल' जागोन नों थिन किुलि जायोबा फन्द्र'था केनो मासे नाव फनसलिस थाखा मोनगोन आरो अब्लानों गभमेनिफ्राय पनस'लिस थाखाखौ नोङो फिना हरनायनि नामाव नोङो बेथन रखम मोनगोन आरो बिदिनो नोङो दुइ हाजार बा एक हाजार फनन्द्रस' बिदिनो दा दाउ फिसाखौ खनसे लागैनो लाना फैयो फैनानै नोङो बेखौ देर मास फिसिनानै नोङो हर नांगौ आरो पनसलिस दिन फिसिनानै हरब्ला मासे दावो थाम किल' ब्रै किल' बिदि जाबाय नों जे गिदिर अजन जागोन एसेबांनो नोंहा रांखौबो बारा मोनगोन आरो माने किल'सेयाव बार' थाखानिफ्राय फन्द्र' थाखासिम होनाय जायो आरो अब्ला नोङो हाजार था दाउखौ नोङो जुदि फिनानै हरनो हायोब्ला नङा होमब्ला मासे दाउआ जुदि नोङो ब्रैजि रां मोनोब्ला बा थामजिबा रां मोनोब्ला अब्ला नोङो माहायाव नोङो थामजिबा ब्रैजि रोजा नों फिना हरनायनि नोङो बेट न मोनगोन आरो गभमेन्टनिफ्राय बेफोराव खौबो जोंनि ओनसोलाव फिनाय नुयो जायफोरा बेखार थानाय सेंग्रा बिथांबा
औ
न'खरफोराव जोङो फिनायखौ जोङो नुबोदों आरो नोंथां बे जोंनि औ नोंथांमोननि साइदावहाय बेफोर रोखम सुबिदाखौ होदा होआखै बा लादो हाग ना हायाखै नोंथाङा एसे फोरमायना हागोनना
आ औ जोंनि ओनसोलथिंमोन बे बेफोरबायदिनो गभनमेन्टआ बेफोरबायदिनो हरनानै जेरै ओम अमा गग्रा बानायोबा जेरै अमा फिसिबा बेफोरबायदिनो अमा गग्रा बानायनो थाखाय ओमफ्राय आं हरदों आरो ना नोंथां बेफोरबायदिनो रांखौ हरनानै बेफोरबायदिनो न'खौ लुनानै बिदिनो फट' खेबनानै हरनाय आरो अमाखौ फिसिदोंना फिसियाखै बेफोरबायदि जेरै सरखारफोरा बेफोरबायदि नायफैनाय नुदों आरोना नों नोंथां बेफोरबायदिनो औ नंगौ नोंथां आरोबाव जोङो दङ सेल्प हेल्प ग्रुपआवबो बेफोरबायदिनो अमा दाउ बिदिनो माने फिनानै बिदिनो फट' खेबनानै हरनाय आरो सरखारा बेफोरबायदिनो रां हरनाय आरो बेफोरबायदिनो औ बेफोरबायदिनो नुदों आरोना नोंथां औ आरोबाव दंबावसो दा नोंथां औ बोरमा फिसिनाय बोरमाखौबो जों बिराद फिनाय नु नुनो मोनदोंसै आरोना नोंथां बोरमायावबो जोङो जोबोरैनो रां आरजिनाय नुदोंसै दानि दानि जुगाव माने जोङो बोरमाफोरखौथ' जेबो आदार बेफोरबायदि होनाङा जेरै न'आवनो जेनेबा ओ मानसि दंनायबा जोङो बेफोरखौ फुंफ्राव हगारबाय हगारनानै जोङो फोथारफ्राव एबा दुब्लिफ्राव जोङो गांसोफोर जाहैबाय दसे गुमबोबाय आरो ना नोंथांमोन बेफोरबायदिनो जेरै न'आव सफैब्ला जोङो न'निनो बिफां लाइफां बेफोरनि बिलाइखौ दाननानै होनानै जोङो बोरमाफोरनो होनाय बेफोरजोंनो जोङो बोरमाखौबो गोबां बु बुरजा बुरजा फिसिनानै जोङो न'खरनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बायनानै लानो हानाय नुदोंसे बेफोरखौ औ औ बेफोरखौ फाननानै औ नोंथां औ
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां दे बिदिब्ला औ औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों